औ औ नोंथां औ
औ ओ ओ उम उम औ खोनादों। दा जोङो बिदिब्ला होमबा ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि।
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
बर'फोरनि बा जों उन्दै समावहाय
बा दिनैसिमबो गेलेनाय माखासे ओ खेलाफोरनि सोमोन्दैनो सावरायसै नामा नोंथां?
औ सावरायजायो नोंथां सावरायजायो।
उन्दै समनिफ्रायनो गेलेबोनाय
औ
दा नोंथाङानो फोरमायग्रोदो नामा एसे। औ औ गेलेबोनाय जों गेलेबानाय मा माखौ जों गेलेबोदोंमोन?
औ औ जायो नोंथां जायो। औ ‌औ औ ब्ला जों ओन्दैनिफ्राय गेलेबोनाय होनोबाथ' जों गोबां खेला गेलेबोयोमोन ओन्दैयावहाय। रंजा बाजा ओन्दै समाव जों ज' ज'नो जिहेथु जों ओन्दै समाव बाराद्राय मानसिफ्राबो माने गामियावनो थाजोबमोन बांसिन।
औ औ
बेफोरबादिनो जों ज' ज' जाजाय मोसौ गुमनाय मा गुमनाय जेरावबो माने गेलेनो मोजां मोनो।
अ'
लोगोफोरजों बिदिनो थाइम बारहोलांनो मोजां मोनोमोन आरो। जिहेथु जोङो मेनलि गेलेयोमोन जायखौ जोङो मा होनो बल जिनि बल बा मानि बल खाथुमनानै जोङो ए बाथामफोरखौहाय जाब खो जाबखो खालामनानै जों खो मोनो जायगा स्टप गेलेनाय।
औ
जायगा स्टपबो जों बिराद गेलेयोमोन। माने इदिनो आट जन, नयजन मालाबा हाबाफोरजोंबाबो जोङो खुयलाय लायनाय आरो।
औ औ
बेफोरबादि गेलेनाय जायोमोन आरो। आरो बिदिनो जोङो थाखुमालायनायबो गेलेयोमोन। बिदिनो ओन्दै समाव आरो। थाखुमालायनाय बिराद गेलेबोबाय। आरो इदिनो मा होनो मार्बल गेलेनायफोराथ' आरो ओन्दै गेदेर गासैबो माने सानजौफु समावहाय सोरबा मालाबाथ' फुंनिफ्रायनो गेलेयो ओन्दै ओन्दैफ्राथ' जिहेथु खामानि गैयै समाव गेदेरफ्राबो ज' फैफालायनानै उन्दै गेदेर ज' ज' जाजाय जों माने दंफां सायाफ्राव
माने गोबां मार्बलाबो जोंना जेनेबा गब थालायलायनाय मा होनो बिदि मोनसे मारबल गेलेयोमोन आरो लारें लारें दोनलायलायना माखासे माने मार्बलनि माखासे नियम आरो मार्बल खेलायाबो माने मोननै मोनथाम जाथि दङ। ओ देनायनिबो दङ खैनानै देहरनाय आरो ओरै रावन सोरगिदिं बोथेलायनानै गेजेराव मार्बलखौ जमा दोननानै माने माबानाय ओ गावफ्रुनाय बेफोरबायदि माने माखासे मारबलनि खेलाफोरखौ माने गोबां गेलेबोबाय आरो। आरो बेबायदिनो मा होनो जों जोंनि आइजोफ्रा बा ओ हिनजावसा गथ'फोरा माखासे गरफोर गेलेनाय। गरफोरखौबो हौवासाफ्राबो सोरबा सोरबाया गेलेयो। सोरबा सोरबाया गेलेया सोरबा माखासेफ्रा माने बिदिनो गेलेयो। बेफोरबायदि बहुद खेला गेलेबोबाय आरो। आरो ओ बारनाय गेलेनाय दुब्लि फोथारफ्राव माने सोरनिबा बारि फ्रा जोंनाथ' गामिफ्राव बारिफ्राहाय एसे गुवार गुवार थायो होमबा नङा माने बेबादियाव जोङो माने गोबां बारनाय गेलेबाय बिदिनो आखाइ हो- थेलायनानै बा ओ गाहायनिफ्राय गोजौसि आखाइखौ मोनसे सेकेन्ड टाइमाव मोननै माने बेसेबांसिम बारनो हायो बेफोरबादि माने जायनो गोजौसिन बारनो हायो बिसोरनो देरहानाय बेफोरबायदि बहुद गेलेबोबाय आरो ओमफ्राय आरो इदिनो हारसिं हारसिं बेखौथ' माने खेलाथ' नंला बेयो मोनसे माने इनजयमेन्ट माने मोनसे मा होनो जोंना बेयावहाय ओ जेब्ला माने बार बारनाय सम, बार बारनाय समावहाय जों मा खालामोमोन बै खान्थाल बिलाइफोरखौहाय माने फांखा बायदि हानानैहाय माने माबा बेखौ गेजेराव गब्लं बानायलायनानै माने। फांखा बायदि बै दाथ' नोङो जोंना बायबानो मोनो नङा होम्बा लबारनि बे गारिफ्राव ओरै लानानै फिदिं गिदिंलायोना फांका सोर सोर गिदिङोना बेफोरबायदि जों माने गोदो उन्दैयावहाय माने माबाफोरजोंसो मे खान्थाल बिलाइफोरजों बानायनानै जोङो बार बारनायाव ओरै आखाइजों होनानैहाय माने गि दिंहोनानै माने गोसोफोरखौ मोजां मोनोमोन आरो बे समावहाय। आरो बिदिनो मोनसे बे मा होनो बेखौ जोङो खार खान खारं खान्दायनि खारं फिथाइया फिथाइ दि थायो माने बिनि फिथिइया जेब्ला राननानै गोरा जायोना अब्ला जों बेखौहाय हाननानै मा होनो बेखौ नै दानि दंफां हाग्रा मेचिनफोर बायदि जिहेथु बल गिदिङोना दुरुंजों बानायनानै बेखौहाय माने जोङो एकदम सोद सोद गिदिंग्रा बानायनानै जों बेखौबो लाथिं लाथिं गिदिङोमोन
ओम होम
गिदिंलायोमोन आरो जों आरो माखासे थाबाय जोंङो फेरेंगा गेलेनाय जायखौ जोङो सोरबायाथ' सियारफ्राव जों इस्कुलफ्राव थांबाबो इस्कुलनि सियारफ्रावबो जोङो जिहेतु माने इस्कुलनि सियारफ्राव जोङो बे फेरेंगानि माबाखौहाय फेरेंगा लान्दायखौहाय आखिनानै दोनखायोमोन आरो। बेखौनो जोङो बहि बहि बिसिनानै सोरबाया हासिब हासिबखौ बस'नानै बिदिनो फिसा फिसा खालामनानै ओ मोननै रोखोमनि आलदा आलदा खालामलायनानै इस्कुलनि फ्रि टाइम जिहेतु क्लास लायै समावहाय बा दसे हाफ टाइम मोननाय समावहाय जों बेफोरखौ माने गेलेयोमोन आरो आरो माखासे बिदिनो गोबां रोखोमनि गिला गेलेनायफोरखौबो मालाबा माबानायफोरावहाय बिदिनो मा होनो गामिफ्रावहाय मोनफा मोननै गिला थायो गिलाखौ बो मोनलाबायनो थाङा जोंना गामियावहाय मालाबा दोङोबा बिदिनो गेदेरफोरा हाजो सिङाव थाङोबा जोङो हाजोआव मोन मोनफा मोननै मोनो आरो गिलाफोरखौहाय आं इफोर लाबोयो माखासे सोरनिबा सोरनिबा न'आवहाय थायो बेबादि हाजोनिफ्राय लाबोनायनि सिगां एसे मोनोमोन दाथ' बहुद खम नुनो थांसै गिलाखौ माने जों नुनोनो थांला दानिया बिदिनो आरो मोनसे गेलेबावोमोन मा होनो बेखौहाय ओ बे खेलाखौ आं बावबाय माने बियो बिनि नाम मोनसेनि नामखौ आं बावबाय माने बियो एसे गुवार गुवारैनो माने बेखौहाय बोरैबा-बोरैबि दानलायलायनानै गेलदेयोमोन बेखौ बिदिनोथ' फुटबल फुटबलफ्राथ' नोङो फिलआवहाय दसे मोनाबिलि समावथ' जेनेबा जों ओरैबायदि खालामो मोन मोनाबिलि समावहाय ज' जानानैहाय बिदिनो फुटबलफोर गेलेबाय बा सोरबाया भलिबल गेलेबाय भलिबल गेलेखांनानै फुटबल गेलेखांनानै माने मोसौ खानाय टाइम जाबाथाय जोङो मोसौ हगारनाय टाइमाव बिदिनो मोसौ लानानै फैनाय गेलेखांनानै एफोरबायदि माने गेलेहैयोमोन आरो एफोरबायदि गेलेनाय जायोमोन
औ
नोंथां मोनसे आरो माखासे सोरनिबा सोरनिबा आरो बेलेग- बेलेग गेलेनायफोर थायोना
औ
बेफोरबायदि आरो माखासेफोर गेलेनाय दंबावो नामा मोननैसो?
दा फ्रायै जोङो गेलेनायाथ' देहानि थाखाय जोंनो जोबोद नांथारगौखा जोंथ' आरो उन्दै उन्दै समावहाय दानि बादि बिदि मबाइल लानानै बा मबाइल बाहायबोनो मोनबोआखै बे हिसाबै जोङो बांसिन उन्दै समखौ माने फोथारावनो बा लोगोफोरजों गेलेनानै बिफां सायायाव बा फरायसालियाव फोथारावनो जों बांसिनै समखौ बारहोहरजोबखादोङानो नङा होमबा दा! ओ फ्रायै नोंथाङा जेखिनिखौ बुंलांदों जोंनियावबो बेफोरखौ गेलेजोबखायोआनो आङो उन्दै समावहाय खिन्थु गिला गेलेनाय होननायखौ खालिबोल' बिजाबावल' फरायनो मोननाय जा जाबाय आं गेलेनो मोननाय जायाखिसै ओमफ्रायो जिहेथु माखासे गेलेनायफोरखौ नामखौ आलदा आलदा होनलांदों अब्लाबो गेलेनाया एखे आं बेखौ मोनदांदों आरो ओ दा बेखौ आं दाबो दसे उनाव मख'फिनगोन जिहेथु नोंथाङा माखासे ओ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव गेलेगोना गेलेयामोन जों दैयाव गेलेग्राबो माखासे खेलाफोर दंमोन जोंना जिहेथु जों दैयाव ओमफाय जोंना बोहैग्रा दै दं लङा होननाय गामिनि सेरजों बोहैयो बे थ' माने गिदिर दैया गिदिर नालाय जों उन्दै समाव लोंहाबो बा गास''योबाबो जों गास'नो मोनामोन आरो गोथौ बेबायदि थौ दैयावहाय जोङो सानस्रिनानै बिराद गेलेयोमोन ओमफ्राय बेयाव होसोलायनाय गे लेयो बेयावनो होसोलायनायनि मोनसे खेला गेलेयोमोन जों जि थु माने खर'आव दांलायनाय आरो दैयावहाय सानस्रिनानै जुदि होसोलायनानै मोनसे बाउनडारि खानानै होखागोन बिसि गोजानसिम थांनो मोनो ओमफ्राय बेखिनि एरियायावनो माने होसोजाबाय थागोन आरो जायनिखौ जाय होसोग्रा बे होसो ग्राया गुबुन माखासेखौ होसोनानै बेनि खर'आव दांनो मोनबा आरो बियो दै सिङाव थ थ्रोब हाबगोन आरो-आरो होसोनाय समावबो ओरैबायदि माने जाय खर'आव दांजायो बेनो होसोनांगोन नालाय ओमफ्राय आ बेबो दै सिङाव खर'आव दांबा जाया ओ माने थब्ल'नानै जुदि खर'आ बाहेरायाव फैबा दांनो मोनबासो बे होसोफिनगोन नोंखौ। दै सिङाव थानाय समाव नों बेखौ खर'आव दांनो मोनबाबो बियो होसोनाङा आरो ओरैबायदि बेयो जोंनि दैनि गेलेनाय आरो बेबायदिनो माखासे बिफांफोर दंमोन बिफां जिहेथु दालाइया थाब बाया बेबायदिनो थायलाद' बिफां बेफोरो माने जाय-जायख्रेब-जायख्रेब जायो जों बिदियावबो बिफां सायावबो माने मालाबा मालाबा बेबायदिनो होसोलायनाय बेबायदिखौ नुबोदों आरोना गाखोनानै उन्दै समावहाय बेबायदि आरो आरो बेबायदिनो दै बोहैग्रा हाब्रांनिफ्राय जुहुद्रुनाय गेलेनाय बेफोरखौ उन्दै समाव जों गेलेनो मोनदों आरो जिहेथु जोंना जों उन्दै-उन्दै सम समावहाय बेबायदि ओ फुटबलनि सोलायै जोङो नारें जुमब्रा फिथाइखौनो बिराद जोयोमोन आरो उन्दै स माव फोथाराव ओमफ्राय सान्दुं मिथिया अखाबो मिथिया माने फिथाइखौ खानानै लांनानै थाइब्रै थाइबा लानानै थांखायो। जिहेथु दसे जोबानो बियो गेब्रुयो नालाय ओमफ्राय बेखौनो बिराद जोग्लियोमोन आरो जोङो ओमफ्राय उनावहाय लासै लासै जोङो फुटबलखौ मोनबाय
औ
बेखौ जोबाय थानानै बेबायदि ओमफ्राय आरो बेबायदिनो जोंना दंबावोमोन खेला माखासे जेरै ओ रे-रेडि होननाय गेलेयोमोन जोङो ओ खथा-खथा-खथा जावलांनानै बेयावहाय माने साफा-साफा-साफा लाइन-लाइन नेग्रा थानानै नालाय बेयावहाय माने बारलायनाय आरोना बेखौ हमथानांगौ बेखौ गेलेयोमोन जोङो ओमफ्राय देगाव खुयख्लायनाय बेखौबो गेलेयोमोन जिहेथु जोङो माबाफ्रावहाय जि खाथुमनानै बा मुजाफोरावहाय जिजों लोगोसे लेखाखौ खौ दैयाव सोमनानै एसे गिलिर खालामनानै बेखौ बल खालामनानै बेजों खुइख्लायनानै खुयनाय बेफोरबायदि गेलेयोमोन
जोंनिखौ ओरैजाय माने जायगा स्टप गेलेनाय होनो बेखौ
औ-औ-औ ओमफ्राय ओरै हाखर-खिखर गेलेयोमोन ओमफाय जिहेथु नोंथाङाथ' दहाय बुंदों फेरेंगा लान्जायनि खोथा जों नाम गैयाबाबो बेखौ गेलेयोमोन आरो आं हमदांनानै मोनदों जिहेथु सिन मोनानै बै जिं जिंनि फार्तआ फेरेंगानि लान्जाय बादि जानायखाय बिनि नामखौ फेरेंगा लानजाय होनदों जानो हागौ ओ बेखौहाय माने ओरै सासे ओरै सासे थानानै ओ गेलेनाय बेखौ जोंबो गेलेबोदों आरो नोंथां
औ औ
दाथ' बिदिबा जोंना समाबो जाबाय ओ सावरायना मोजां मोनबाय नोंथां
आं नोंथांजोंबो रायलायनानै मोजां नांबाय अ
जागोन दे बिदिबा
औ